खोनादों ना हेलौ खोनादों ना नोंथाङा औ आं खोनादों नोंथाङालाय अ मा खालामदों नोंथाङा?
आङो दाथ' दंथ'यो दे ओरैनो। ओरैनो दंथ'यो दे नोंथां आङो।
सानजौफुनि जाबाय?
औ जखांबाय नोंज्लाय नों?
औ। जोंहाबो जाबाय नोंथां जाखांनाय जाखांबाय।
औ। ओमफाय नोंहोजों आङो ओ मागो दमासिनि बागै एसे सो सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
औ
ओ मागो दमासि होनना ओ
दे बुंलाय नोंथां।
दे नोंथाङा बुंग्रो।
औ जागोन दे उम नोंथांनि जेरै मागो दमासि सिनिखौ बोरैहाय फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं मिथिनो हागोन ना नोंथां ।
औ औ। मिथिनो हागोन दे नोंथां। ओ जोंनि जायगायाव बा जोंनि ओनसोलाव मागो दमासि फालिनायालि मा फालिनाया बिदिनोसै ओ फिथा सौराय जालायनाय आरो मागो दमासिखौ माला जायो होननानै बुंब्ला फालिनायनि माब्ला फालियो बेखौ सावरायग्रोनोसै नोंथां ओरैनोथ जोंहा मागो दमासिखो फालिनाया थ ओ इंराजि दाननि जानुवारिनि जिब्रै बा जिबा खालारनिफाय ओ मागो दमासि मागोआ मागो दमासिनि से खालार जायो नोंङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
अ बिनि सिगांनो जोंनि बे ओनसोलाव हाय बा जोंनि गामियाव ओ मागो दमासि जे मागोनि से खालारनि सिगां जेब्ला दमासि जायो सान्नै एबा सानसे सिगां बे सिगांनो जोंनिया जोंनि ओनसोलावहाय फिथाफोरखौ बा माइरंफोरखौ सोमनानै देनानै लाग्रोयो आरो नोंथां। देनानै बे से खालारनि सिगांनो जोंनिया ओ फिथा फिसौराइ जिखिनि फिथा जों सावगोन बेफोरखिनिखो देनानै बा सावनानै लाग्रोयो आरो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओन सोलाव बे ओ से खालारनिफ्राय फिथाफोरखौ सौनो बा देनो मोना होननानै बुङो नालाय जोंनि दा जोंनि ओनसोलाव बिनि सिगांनो देनानै सावनाय जायो आरो। औ नोंथांनो फ्राय आंबो मोनसे कुइसन खालामहरनि नोंथांनि ओनसोलाव बा मागो दमासियाव मा मा फिथा सौनानै देनाय जायो सो खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ खोन्थानो हागोन दे नोंथां।
औ
जोंनावबो बिदिनो ओ बेबायदिनो मागो दमासिनि सननै जों थामजोंनो ओ बिदिनो अन गुन्दैखौ देनानै लाग्रोनाय जायो आरो बिदिनो सि आरो मा होनो? सौरायबो एवनानै लानाय जायो । औ । दमासि खााललि - बिदि मोसौनो दंवोना देयैहाय दौनाय जायो आरो ओमफ्राय माइब्रानि बो दैयो मा थानिबो देयो । माइ ब्रानिजों आरो थावनि थावनि फि दा आरो एन्थाब दा जायो । आरो माथानि जारो हमनाय फिथा बानाय जायो हगमा बुङो जों । उम आरो बिदिनो नखरनि बयबोहाय मागोनि से खालार नङाबा नै खालाराव बयबोहाय ननि बयबो बाहागि
औ ।
मोखांलायलायलायहाय बिदिहाय माने मोनसे फथि जायो आरो । औ बिब्दिनो फालियो मागोखौ उनाव ।
बा नोंथां ओ माबा मा होनो? ओरैनो बे माइब्रा माइरंजोंहाय मा मा फिथा जायो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना हो
औ औ फोरमायगोन नोंथां ।
हेलौ अ औ दे फोरमायना हो नोंथाङा एसे ।
खोनादों नोंथां
औ औ खोनादों दे नोंथाङा एसे फोरमायना होदो माइब्रा माइरंजों मा मा फिथा जायो
माइब्राजों माइब्रानि सिथाखौ जोङो थावनि फिथाबो बानायनो हायो आरो माइब्राजों सौरायाइबो एवनो हायो आरो एन्था बानायनाय जायो आरो सि जेरै माइब्रानि बैसागुआवहाय सौराइ दाखुरा बानायनाय जायोआरो ।
औ
बिदिहाय बानायो नोंथांनि नोंथांमोननि ओनसोलजोंलाय माबोरैथो बानायो माइब्रानिजों?
माइब्रानिजों बिदिनो नोंथाङा जेरैहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै फालियो बिदि खि-खिन्थानाय बायदिनो जोंनि ओनसोलाव बिनो माइब्राजों एन्थाब फिथा बानायनाय जायो आरो ओ थावनि फिथा स सौराय सौराय ओ गुन्दै गुन्दै बेफोरबायदि ओ बानायनाय जायोआरो । बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ गाव-गावबा गावथ न' न'खर नखर मा फिथा देनाय बा सावनायाथ थाखायो नालाय अब्लाबो जोंनिया जोंनि ओनसोलावहाय ओ ओरैबायदि जायो नोंथां माने गामि गामि बा सोरबा खुरमा बाहागिफोरनाव गामि गामि आला सि जानो बा बेलासे समाव साहा लोंनो थाखाय ओ न' खर न' खर गिदिंनाय जायोआरो जों गामिआव जोंनि ओनस
औ
बिदि थाङोआरो आरो-आरोबाव बिनि दानि सिगां जोंनियाव जेरैहाय सोलियोमोन जोंनि ओनसोलावहाय ओ उन्दै उन्दै खुदिया बा एसे गेदेर गेदेर खुदियाफोराहाय न'खरनिफ्राय ओ प्लास्टिकफोर लानानै गामि गामि फिथाफोरखो मागिनो थाङोमोनआरो दाबो जोंनि ओनसोलावहाय दङ बेफ बेफोरबायदि खोब ओ अब्लाबो जबोद खमआरो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफ बेफोरबायदि दङना गैला आं नोंथांनिसिम मिन्थिनो लुबै
औ जोंनिथिं दासान्दि दा माने बुहुद सोलायबोबाय आरो सिगां समाव जोंबो एसे उन्दै उन्दै समाव जोंबो नुदोंमोन बेबायदि जोंबो थाङोमोन लोगोफोरजों गामियाव बेबायदिनो बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै ओ गथ बयनावबो जा एसे मोनो बेबायदिनो जा थायोमोन मा ओ बिदि मागिनानै लाबोयोमोन आरो दाथ' औ जोंनाव बिदिया लायलांबाय अम बिदिहाय उनफोरा रावबो लिया गावबागाव नआवनो थायो जायो माने बेबायदि मागिनाय गैला गोमालांनो हमबायसै
आरो नोंथाङा बे फिथाफोरनि मादाव नोंथाङा एन्थाब फिथाखौ माबोरै सावो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ दे
जों एन्थाब फिथाखौहाय औ अन गुन्दैथ' गियावनो नो मायरंखौ सोमनानै देग्रोना लाबाय नङा होमबा। बिदिनो माबा औ बे एन्थाब फिथायाव हाय सोरबा बायदिया सिबिंनायनो बानायो सोरबा बादिया गुरै मेथाइनि बानायो जायो सोरबा बायदि बादिया नारेंखल जायो। बिदिनो ओ गाव गावबागाव गावनि आथावा आलदा नालाय बिदि आरो बांसिनानो आंथ' बांसिन सिनानो मा बानायो उ नारेंखलजों ओ सिनिजों गलायनानै एवनानै बानायो आरो गिबियावनो मा होनो थावाखौ होग्रोबाय थावाखौ होनानै अन गुन्दैखौ गारबाजों गोबायै फेनलानानै होबाय बेनि उनाव नों सिबिंखौ हो सिबिं ला सिबिं होयोबा सिबिं होजासिगोन जुदि नालें खौहोयोबा नालेंखर होजासिगोन बिदिहाय होनानै ओमफ्राय गारबाजों बा सामसा फोरजों नोरैहाय ओ थननानै एसे ना दबनानै बानायनाय जायो आरो एनथाबखौ। नोंथांमोननि जोंलाय?
जोंनिथिंबो बिदिनो खायफा खायफा सुबुंफोरा बिदिनो बानायो। सोरबा गुरु मेथाइनि सोरबा संख्रि होननानैबो बानायनाय जायो बेबायदिनो बानायो आरो आं आंखौ होनोब्ला आंनि जि संनाया आङो बांसिन बिनानै फिथाफोरखौ आङो आखाइजोंनो फेनो आरो नोंथां। बिदि सामुस बा माबाफोरखो बाहाया आरो आङो आखाइजोंनो फेननानै ओ ओ सिखा फिसा लानानै सिखानि बे ओ बिजौ माबाजों थाराजों नादाब नादाब होना होयो आरो बानायनाय जायो।
औ
बिदिनो आरो नोंथाङा थावनि फिसानि सोमोन्दैबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ फोरमायजागोन नोंथां। लाग्रोखांनायनि उनाव दाबोर बा बिदिनो संग्रायफोरावहाय दै एसे होनानै